औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला नोंथां जों दिनै बर'नि आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोथां दे नोंथां नोंथाङानो बुंग्रोदो?
अ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' बर'फ्रा गाहाय माइ आबादखौनो गाव गावनि जाग्रा आदार हिसाबै बाहायो नङा होमबा नोंथां? बर'फोरा गोबां आबाद मावनानै जायो ओ बर'फ्रा ओ मोननै बोथोराव आ बाद मावो दै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो दायो माइ आबादखौ जोङो गाहाय हिसाबै बाहायो मानोना बर'फोरा माइ बा ओंखाम जानानैनो थांनानै जिउ खुङो बा जिउ खुङो ओ लोगोसे जोङो ओंखामजों लो जाफानायजों लोगोसे जोङो गोबां खेथि गोबां आबादखौ मावफानाय जायो जेरै खुमब्रानि आबाद जेरै लेस्रा, भिन्दि, दायो थारुन मोनगोन नोङो। माने जोंनि ओनसोलाव जोङो बेफोरखौ मावनानै जायो आरो लोगोसे जों
औ
दायो मैथा गोखै जायखौ नाजों आरो बेदरफोरजों जायोब्ला जोङो मोजां मोनो लोगोसे ओ खुमब्राखौबो जोङो नाजों आरो बै दाउ हांसोफोरजों जानानै जों मोजां मोनो बर'फोरा जाग्रा हिसाबै जोंनि मुंदांखासिन जानायानो जाबाय नाफाम, गोखा गोखै, नार जि अमा, सबाय दाउ, लोगोसे जोङो गंगार दुन्दिया आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो बर'फ्रा खारैबो जानो मोजां मोनो जायखौ जोङो थालिरनिफ्राय जोङो ओ सावनानै जोङो ओ जायखौ गुन्द्रि जायो हांगार जायो बेखौ जोङो ओ दै सारस्रिनानै गथा खालामनानै दोनो आरो बिनिफ्राय बेखौ लानानै जोङो नांगौ जायोब्ला जोङो बिनिफ्राय दै फखरनानै सोमनानै जों बेनिफ्राय दै गनायखौ जोङो खारै महरै बाहायो आरो। बर'फोरा ओ बोथोराव ओ गोबां आबाद मावो आरो मेसें बोथोरावबो जों बर'फोरा ओ सोरबा जुखाम गायो तरमुस गायो दिनै ओ मा होननानै बुङो जोङो ओ बै ओ‌ माखाय माखाय जायखौ जुखाम होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आरो बेसर फोयो जोङो बेफोरबाय जि आबादखौ जोंङो दिनै मावबोगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोदों अब्ला नोंथाङा सानो जे बोरैहाय नोंसोरनि साइ जेरावहाय ओ मेसें बोथोराव आबाद मावो आरो मा मा आबादखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोंनि साइदआवहाय जेन'बा आबाद होननानै बुङोबा जोङो बर' हिसाबै जोङो माखासे जाय आबादखौ जोङो मावो बेखौनो जों बयबो मिथिखायो ना। जोङो मेसेङाव होननानै बुङोबा बेबायदिनो ओ मेसेंनि जोगोनार, मेसेंनि खुमब्रा आ आजिखालिनि बोथोराव मा मोननो हाबाय जोङो गासैखौबो दैज्लाङाव मोनग्राखौबो मेसेङाव मोननो हासै मानो? मानो होननानै बुङोबा जोंहा दिहुनगिरिफोरा गुबुन गुबुन आयदाजों गुबुन गुबुन टेकनिकजों गुबुन गुबुन नायबिजिरनानै गोदान गोदान ओ जोलै दिहुननानै जोङो दैज्लांनि आबादफोरखौबो मेसेङाव गायनाय मोननोसै जोङो दा।
औ नोंगौ नोंगौ।
मा जायो ओ गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग दंसै आङो बेखौसो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। ओ गोदोनि आबादफोराव जोङो माखा खासे रासायनारिक हासाय हासारफोरखौ ओ जेन'बा गोदोनि आबाद मावनाय समाव जोङो नुनो मोनोमोन जे ओ गोबोर हासार बा मिथिंगायारि हासारखौ बाहायनानै माखासे आबाद मावनाय जेरै जोंनिनो मोसौ मोसाफोर मोसौ बोरमा फिसिनाय ना बेफोरनि खि हासुदै बेफोरजों जानाय हासार फोरखौ लानानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन। मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनोमोन ना बिफां लाइफां फेदेरनायखौ नुनो मोनो मोन नाथाय आथिखालाव मा रासायनारिक हासार बाहायनानै ओ जोङो गोबां रोखोमनि रासायनारिक हासार बाहायनानै थाबैनो जौगाहोनानै थाबैनो फिथाइ थायहोनानै थाबैनो मा गोदान गोदान दिहुनथायाइ दिहुननानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बिनि मुलाम्फा गो दोनि आबादनि मुलाम्फा आरो दानि गोदान दिहुननाय आबादनि मुलाम्फायाव गोबां फाराग दं नोंथां। आंनि साननायाव आरोना गोदोनियाव जोङो मा जोङो माखासे थाजा फिथाइफोर मोनजायोमोन ना? गुबै हासार बा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जोङो फिथाइखौ मोनजानाय बायदि मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मा जाबाय ओ फुलियाबो जोंहा बायदिसिना मुलि बायदिसिना होनानै दिहुननाय, आरो बिनि फिथाइफोराबो मा? बायदिसिना हासार जानानै बिफांफोरा हासार दानानै फिथाइ थायनाय आरो मा बायदिसिना एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदिसिना होनानै फिथाइखौ रैखा खालामनाय बेफोरखौ जोङो जानायाव जोङो मोनजा फानानै जोंनि देहायाव गोबां खहा जायो जोङो साननो हायो। जेरै जोङो माइ आबादखौनो नाय माइखौ जोङो सानफ्रोम- माइरंखौ जोङो सानफ्रामबो जायो, बेयाव जोङो माइ आबाद मावनायाव रासायनारिक हासार होयोबा एम्फौ फोथैग्रा मुलि होयोबा ना बेयाव हासार जोब बाय होननानै बबेबा मोनसे रासायनारि हासारखौ होयोबा बे बिफाङा बोनानै लागोन ना लाया नोंथां ना? बोनानै लायो। दा बेनिफ्रायनो सोमजिनाय फिथाइखौ जोङो जायोबा एसेबाबो जोंनि देहयाव एसेबाबो मा जायो गारजि गोहोम खोख्लैयो बै गाज्रि गोहोमानो जोंनि देहायाव लासै लासै लासै लासै जोङो हमदांस'नो हाया, बेबायदि रोखोमै लासै लासैयैनो जोंनि देहायाव गोहोम खोख्लैनानै जोंनि जिउनि समाबो सुंद' जायो आरो। नोंथाङा ओ दा बुजिनो हाबायना बिनि सोमोन्दै? नोंथांनि बायदिबा गोदोनि आरो दानि आबाद दिहुन्नायनि सायावनो फारागा नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि जाथावगौ?
नोंथां बुंनायजोंआबो एखे आं गोरोबफ्लेनाय मोनदों जोंनि साइडआवबो बेबायदिनो जायखौ जोङो दायो जेनेबा जोङो भिन्दिखौ जोङो मेसेङावबो मावनो हायो दाबो जों भिन्दिखौ जों मोनो नोंथाङादि बुंलांबाय जेनेबा गोबांखौ गोबां रोखोमनि बिदान दिहुननानै दिनै गोबां बिगियनि रासायनिक बाहायनानै दिनै जोङो आबाद मावो, नङा होमबा नोंथां? दायो जोङो ओ पथलखौबो जोङो दा दैज्लाङावबो मोनो आरो बेयो दि होनबा जों मिसिंआवबो मोनहै दोङो जों भिन्दिखौबो लेस्राखौबो जोङो मेसेङावबो दिहुननो हायो। नङा होमबा नों थां। दायो जों गोबां रोखोमनि आबाद आबादखौ जोङो दैज्लांनिखौबो मेसेङाव मावो मेसेंनिखौबो दैज्लाङाव मावो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै ओ जायखौ जोङो माखाय होननानै बुङो जुखाम नङा होमबा? जुखामखौथ' जोङो मेसें बोथोरावबो मावो। दैज्लां बोथोराव मावो दाबो नोङो जुखामखौ जायफोरा बोरि हा बे हायाव नोङो दाबो जुखाम आबादनिखौ नोङो मोनगोन गायनो हागोन आरो। जायो बेखौ बांद्राय दैयाव। बेखौ गायनो हाया दायो बोरि गोजौआव थानाय दाथ जेनेबा जोंनि ओनसोलाव गोबां अखा गोग्लैयो जायनि थाखाय जोङो जुखामखौ जोङो हला हायाव गायनो हाया बोरि हायाव जों बेखौ दायो गायनो हायो। बिदिनो जोङो खुसेर आबादबो खुसेर आबादखौबो जों जेनबा दा गायनो हायो बोरि हायाव बियो नांगौ रोखोमनि एसे दै मोनबानो बियो जायो आरो जोंनियाव गोबां जासोगारो आरो नाथाय जोंनि आबादारिफोरा नांगौ रोखोमनि। खस्थ खालामा बेखायनो दिनै जोङो जाफुंसारा बेखायनो आं सानो जे जेनेबा आबादजोंबो जोङो जिउ रैखा खुंनो जोङो सोलोंनांसिगोन अखल जोंनि बरफ्रा गाव मोननाय आन्थाखौल जानो आन्थाल गायनाय जायो बेखायनो जों दिनै। बरफोरा आबादजों मोजां साक्सेस जायाखै आरो आंनि नुहुरनायाव बेखायनो फारागा बेनो जे जेनेबा जोङो आबादखौ जेनेबा जोङो मेसेंबो नङा मेसें आरो दैज्लां बिदि नायनाङा बोथोरखौ लानानै बोथोरखौ नेनानै जों आबाद मावनो नाङा। बोथोरा दैज्लां बोथोराव अखा हायो बे मिथिखानाय मेसें बोथोराव अखा खमायो बेबो जों बेखौबो जों मिथिखायो बेखायनो जोङो मोननैबो बोथोराव जोङो आबादारिफोरा आबाद मावनांगोन अब्लासो जोंनि रांखान्थि हालोदखौ जोंङो जौगाहोनो हागोन। मानोना आबादाथ जेनेबा गासै समावनो जोङो दै दै नांगौ रोखोमनि दै गोनां जाया खायसे खायसे आबादनो जेरै पटलफोराव जोंनो बिराद गोबां बिबांनि अखा गोनांथि गैया। जायखौ जोंङो गायबानो जायो बेखायनो जोंनि आबादारिफोरा मावनो थाखाय जोंङो थियारि जानांगौ अब्लासो जोंनि नखर संसारा जोंनि रां आरजि। रां आरजिनो हानायाव जों मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथांमोननि। साइडावहाय नोंसोरनि नखराव मा मा। आबादखौ मावो ओरैनो नोंनि नखरावहाय।
जोंनि जोंनिथिं जोंनि नखराव जेनेबा जोङो फ्राय आबाद होननानै बुङोबा। मेन माइयानो जाबाय बेनिफ्राय जोंङो मैगं थाइगं होननानै। बुङोबा मा गुबैयै जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव नुनायानो जाहैबाय बेबायदि। बेबादिनो जोगोनार । आरो खुमब्रा आरो मा थाइबें। ना। ओमफ्राय सबायबिमा बैफोर मैगंफोरखौ नुनो मोनो। खांख्रिखला बेफोरखौ नुनो मोनो। ना बोथोर लानानै। आलुखौ गायनाय नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि। दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जे बोथोरखौल लानानै होसोनानै गायो नाथाय गुबुन बोथोराव गोदान आदबजों आबाद मावनाय। बैफोरबायदि आइडियाखौ। खौ जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो नुनो मोना। बेबायदियैनो जोङो। आबाद। जों सोमोन्दो थानायलाय आङो रांखान्थिनि सोमोन्दैबो बुंनो सानदों गोदोनि रांखान्थियारि बिथिङा जोबोद गोग्लैसोनायमोन मानो होननानै बुङोबा बै समाव जोङो आबादखौ मानो मावोमोन गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायल। आबादखौ मावोमोन नाथाय गुबुन बेसादखौ। जे माब्रैनिफ्राय मोनो जे रांखान्थिया माब्रैनिफ्राय दावगायो। बैफोरबायदिनि। गियाना जोंनाव गोदो समाव गैयामोन आरो मा। नाथाय दानि समाव। जोङो नुनो मोनबाय दा जोंबो रोंबाय जोंनि गामि ओनसोलाबो रोंबाय जों बयबो। साननानै मोनबाय बिजिरनानै मोनबाय फरायगिरिफोरा फरायनानै मोनबाय। ओ सोनिबा बोसोनजों ज जोङो मोननो हाबाय सोरनिबा बुंनायजों जोङो मिथिनो हाबाय मा ओ-आबादफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन बोथोरावबो मावनो हायो । आरो जोङो मा आबादनि । जोङो गोबां रांखावरि बुथुमनो हायो ।। बेबायदिनो आर दिनै । खुमब्रा फानबाय दिनै जोगोनार फानबाय। अ खुमग्राखौ थायसे थाइनैल' । फाननायनिफ्राय बुरजा फानोबा जे गोबां मोनो ना? आरो बेनिफ्राय बांसिन दिरुनबावो। ब्ला आरो बिनिफ्राय बांसिन । दिरुनबावोबा आरो बिनिफ्राय बांसिनथार दिरुनोदा बेबायदिनो रांखान्थिया जौगाबोयो बे गियानखौ जोङो बयबो मोननो हाबाय । ओंखायनो जोङो दा आथिखालाव। बयबो मा जोंनि रांखान्थियारि थासारिया दावखोबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो बे नोजोरखौ। होननानै जोङो गामि ओनसोलाव ओनसोलनिफ्राय लानानै। जोंनि रांखान्थि। या लासै लासै फारि फारि जौगाबोगासिनो दङ' आरो बेबायदिनो जोङो ओ-गोदान आदबजों लानानै गोदान गियानखौ सोलोंनानै ना बोथोरजों लोगोसे। बोथोरजों जुजिनानै आबाद मावनानै जोङो ओ- बेबायदिनो गोदान गोदान आबादफोर दिरुनोबा जोङो जिउआव आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि हादोरनि थाखाय जोङो रांखान्थिखौ गोजौ फारसे लांनो हा हागोन आरो दा आङो बेखौनो बुंबाय रांखान्थिनि सोमोन्दै । ओ-नोंथां ओ- नोंथाङा आंनि बे बिबुंथिखौ खोनानानै माबायदि मोनदों नोंथाङा? नोंथां। अ बेबायदिनो जोंनि रांखान्थि बिथिङाबो जोंनि संसार जानाय बा जोंनि रायजो जानायजों लोगोसे।